हेलौ नोंथां
हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथांङा आंनि बाथ्राखौ?
औ नोंथां हेलौ
अ मा खालामदों नोंथां?
आ नोंथां दसे ओरैनो लामाथिंजाय बेरायनो फैदों र' नोंथां।
अ ओ नोंथां आं नोंथांनियाव ओ मोननैसो कुइसनसो सोंनो नागिरदोंमोन आरोना ओ बिजनेसनि बागै नोंथांङा आंनो खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां आं नाजाना नायनिसै।
अ नोंथां होमबा नोंथांङा आंनो ओ अ-अमानि ओ दाउफोरनि बिजनेसखौ माबोरै खालामो नोंथांङा आंनो एसे खिन्थाना होदो।
आंहाबो माने हाग्राबेरै एक्सपिरियेन्स गैया नालाय आं जा माने जाखिनिखौ माने मिथिगौ बेखिनाखौ बुंनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
जोङो दा
एसे मोजां माने गलार नांगौ जायो आरोना नोंथां। बेजों लोगोसे आरो जानाय लोंनायावबो माने एफा माने मोजां मोजां जाहोनांगौ। जेरै गुन्दैजों लोगोसे साफ फर बा बे फिसा माने बेलेग बेलेग गुन्दै थायो नालाय बेफोरखौ जाहोनांगौ आरो लोगोसे दा जेरै जोंनिया गामियावहाय माने थास'फोरखौबो माने रुना जाहोयो नालाय
हेल नोंथां।
अ नोंथां बुंबायथा। औ नोंथांखौ नांगासिनो। ओमफ्राय नोंथाङा दाउनिखौ एसे बुंना होदो नोंथां।
औ नोंथां दा जेरै दाउ माने दाउ दाव फिसिनायावबो माने दाउनो माने दाउ थानो थाखाय
हेल' नोंथां हेल' नोंथां।
हेल' नोथां।
औ नोंथां।
अ नोंथांना नेटवर्कआ एसे खम जादों नामा नोंथां? ओ ओमफ्राय नोंथांङानाव आं मोननैसो कुइसनसो सोंबावनो नागिरदोंमोन ना आरो नोंथां।
औ नोंथां सोंजायो।
ओ दा नोंथाङाथ' मिथिखायो ओ माइ गायनो थाखाय खोथियाखौ फोग्रोनांगौ।
औ औ।
नोंथां ओ खोथिया फोनायाव ओ नो नोंथांनि मथेबा खोथियाया फुजानाया लासै बेसेबांसो सम लायो नोंथां?
ओरैनो नोंथां जे माने मोजां जुदि मोजां माने हासारफोरखौ मोजाङै मोनबाथाय माने एसे सम लायो आरोना नोंथां। बा गोथौ गायनो थाखाय एसे माने गोलाव खैथिया नांगौ। बा गोथौ गायनो थाखाय जावायनोबो गोनां जायो खैथियाखौ।
अ ओमफ्राय नोंथांमोननिजालाय मा मा बा बिदि रोखोमनि माइ गायनाय जायो नोंथां?
औ जोंनि जा नोंथां दा जेरै बुंनो बा बाहादुर आरो सुत्थुर पसातथुर ना मा होनो बेखौबो गायनाय जायो आरो रनजित गायनाय जायो। आरो बायदि रोखोमनि माने गायनाय जायो आरो नोंथां आं माने एफाग्राब मानथिया। बायनायखौ माने गायनो रोंगौ नाथाय खोथियाफोरनि बा माइफोरनि बागै आं एफाग्राब मोनथिया आरोना नोंथां।
औ नोंथां। ओमफ्राय नोंथांमोननि जालाय दा जेरै माइफोराव एम्फौ जाया होनोमब्ला थ' बेफोराव नोंथाङा ओ हासार होया होआ नोंथां?
औ नोंथां। जेब्ला माने माइयाव एम्फौ जायो माने माइखौ एम्फौया जायो नालाय बेफोरनि थाखाय माने बै फोर एम्फौखौ माने बोखारनो थाखाय हासार होनाय जायोना नोंथां
अ नोंथाङा बेफोर हासारनि नामखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा मिथिगोनबा नोंथां?
नोंथाङा आं निमा बिनाय थायोबाय माने। नोंथां आं बेफोर हासारफोरनि बागै आं एफाग्राफ माने मिथिया आरोना नोंथां। आं बुंनो हासनाय हैनाय नङा।
ओमफ्राय नोंथांमोननि जालाय दैमा दंना गैया नोंथां।
जोंनि जा दैमाया दं नोंथां
अ होमबा नोंथां नोंथांमोननि जा ओ दैबाना जायोना जाया नोंथां दैज्लां बोथोराव दा जेरै ओ गुबुन जायगाफोरजा दैलां बोथोराव दैमा दैमा थानाय ओ गामि खाथिफोरा माने दैमाजों लोंजोबो नालाय नों नोंथां स' नोंथांमोन जाहाबो दैमा दं होनना बुंदों नालाय नोंथाङा स' नोंथां नोंथांमोननि जालाय दैबाना जायोना जाया नोंथां आरो जायबाबो बेफोर माबोरै खहा खालाम नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औनोंथां। ना बुंनो थाङबाथ' जोंनिथिंजाय माने दैमायाबो खाथि नालाय जों जा माने बोसोरनैसो जाबाय आरोना नोंथां। गोदान दालां बानायनायलाय जोंनिथिंजाय माने दैखौ एसे हथेना लानाय जादोंना स' बिनि थाखायनो माने बोसोरनैसो माने दै फैयाखै आरो ना नोंथां।
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दाथ' नोंथाङा बुंदों नोंथांमोननि जा बोसोरनै दा बिदि दैबाना जायाखैमोन होनना स' नोंथाङा ओ आगोलो जाना थांनाय दैबानाफोरनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंजों नोंथां माबोरै माबोरै
औ नोंथां हागोन। दा दैबाना फैब्लाथायथ' माने खहायाथ' जाखायो नङा होमबा नोंथां। जेरै बा न'फोराव माने गाखोहैबाथाय बा लामाफोराव गाखोहैबाथाय माने लामा फोरा बायलाङो आरो ना नोंथां आरो न'फोराव गाखोबाबो बहुद माने प्रब्लेम जायो आर ना नोंथां जेरै बुंनो थांबा दा दाउ अमा बोरमा बेफोरनि बागै माने बेफोरखौ साननो थांबा बिराद खहा जायो आरो जानाय लोंनायनिफ्रायबो बहुत खहा जायो जानो मोनो माने
अ ओमफ्राय नोंथां ओ मा होनो दा नोंथांमोननि जाथ' दैबाना जायो होनना आं खोनाबाय ओमफ्राय नोंथाङा बुंदों न'फोरावबो गाखोयोना ओमफ्राय स' नोंथां ओ दैबाना जेब्ला सिगां दैबाना जादोंमोन नोंथांमोननि जा ओमफ्राय मानसिफोरा बहा थांदों बहा थारमाने थादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां माने जोंनि जाथ' माने दैबाना जाब्लाथाय जोंनि गामि एसे गोजानाव माने स्कुल दं आरोना नोंथां एल पि स्कुल बेवहाय जोंनि माने आइजोफोरा थांना थाहैयो आरो माने दोनहैनाय जायो आरो जानाय लोंनायफोरखौ माने जेरै माइरं दालि मैगं बे बेखौ माने दोनहैनाय जायो जानो थाखाय आरो जों माने हौवाफोरा माने न'खौ नेनो थाखाय बा न'आव आरो जोथोन लानो थाखाय माने न'आव थालांनाय जायो आरो ना औ
औ नोंथां ओमफ्राय ओ नोंथांमोननिजालाय बिदि सरखारारनि एसे अनसुंथाइफोर मोन ना मोना नोंथ नोंथां बिदि दैबानाफोर जा खहा जाफ्लांबा सरकारा एसे मदद खालामना खालामा नोंथां।
खालामनायालाय नोंथां एफा एनै खालामोन
खालामा नङा माने एफा माने एफाग्राब बो होआ आरो मा होनदों नोंथां
औ औ ओमफ्राय नोंथां ओ नोंथाङा बुंदों सर काराबो एसे एनला ओ हेल्प खालामोमोन होनना स' नोंथां ओ सोरखारा माबायदि हेल्प खालामोमोन दा जेरै जानाय फोरखौबो होयोमोन ना ना थानायनि एसे खहाय होयोमोन नोंथां एसे नोंथाङा फोरमायना होदो।
थानायनि खहा मान थानायनि हेफाजाब होयो माने बेखोथ' हेफाजाब होनायानो जायैखाबाय थानायखौ नङा होमबा नोंथां जेरै दा सरकारि स्कुलाव माने थानो थाखाय खाबु होदों आरो जानो लोंनो थाखायबो माने माइरं होफायदों दालि होफैदों। जेरै दैनिफ्राय बा जानाय लोंनाय दालि आलु बेफोरखौ होफैनाय जायो आरोना नोंथां। हेलौ नोंथां
ओमफ्राय औ अ हेल' नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा आंनाव माबाफोर कुइसनफोर सोंबावगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां आंबो। मोननैसो कुइसन सोंनोसो सानदोंमोन आरो ना नोंथां।
अ दे नोंथां सोंजागोन दे
औ दा कुइसनानो जाहैबाय दा जेरै बुंनो थांबा दा दैज्लां बोथोर नालाय ओ नोंथांमोनथिंजाय दैमाफोरालाय खाथियाव दंना गैया
नोंथां जोंनि जाबो दैमाफोरा खाथियावनो दं नोंथां।
आतसा ओमफ्राय दैमायाथ' खाथियाव दंखायो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय माने दैनि एफा एनै माने खहाफोर जायो नामा नोंथां।
ओ नोंथां जोंनि जा बेफोरबायसा जोंनिजा जाया नालाय जाया जोंनिजाओ दैमाया जोंनिया एसे फिसा नालाय स' जों जा बिदि जाया आरोना जोंनि जा माथावरिफोराबो खोखाजोबनाय दंखायो नोंथां।
औ औ
जोंनि जाय
अह
ओमफ्राय आं नोंथांनियाव माने आरो मोननैसो कुइसनसो सोंनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां हागोन सोंनो।
अ मा होनो दाथ' आबादनि दिन नालाय स बे आबादाव माने नोंथ थांमोना माने आबादथ' गायखायो जायनो हागौ। नङासै होमबा नोंथां औ अब्ला नोंथाङा माने आबाद। खालामनायनि बागै एसेसो माने फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन। ओ दा बुंनो थाङोब्ला आबादाथ' गोबां रोखोम। रोखोमनि दोङो नङा होमबा नोंथां दा जेरै माइनि आबाद। द आरो मैगं थाइगंफोरनिबोथ' आबाद। खालामो नालाय ओ दा आं नोंथांनो। माइनिखौनो एसे फोरमायना होनोसै आरोना दा माइ माइनि आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा। फार्स्टआवनो ओ खोथिया फोनो थाखाय ओ दुब्लिखो हेवनांगोन बेनि उनाव खोथियाखौ फोनानै से दान सो उनाव नोंथाङा बेखौ ओ फुनानै गायजागोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय जेब्लानखि माइफोरा मोनो नोंथाङा बेफोर खौ हानानै नोंथाङा ओ फाननोबो हागौ आरोना नोंथां। ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' आगोलनि बिदि आबाद मावनाय हुदायाथ' ओ खमायलांगासिनो दङ नोंथां। दाथ' ओ दाथ' बिदि ट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनाय थाङो नालाय ओ आगोलावथ' उम मोसौफोरजोंनो हालेवनो थाङोमोन दा नाथाय मोसौफोरनिया ओ एसे एसे खमायलांगासिनो दङ आरोना नोंथां मानोना ओ गासैनिबो न'खराव ओ मोसौफोराबो गैला जालांबाय नालाय बो मोसौआनो गैलादि सिनाय नोंथां स' जोंहाबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो आरो ना बिदिनो माइनि आबादखौ खालामनाय जायो नों
औ
ओ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों आं नोंथांनिफ्रा ओ गोबां ओ सोलोंथाइ मोनबाय गोजोन्थों नोंथां।
नोंथांजों माने नोंथांजों रायज्लायना